ओम नोंथांनिसिमबो खोथा सान
सावरायनो हागोन मोनसे खोथा होनना थाङोब्ला आङो बुंगोन जे जोंनि बे ओनसोलाव जे हायेनारि हायेनारिनि बिथोरावनो बुंसै आं जे हायेनारि होनोब्ला जोंना आबहावानि बिथोराव जों बुंगोन आं बुंनो सानो जे जोंना बे ओनसोलाव मा मा रोखोमनि आबहावा एबा मा मा मा रोखोमजों जे आबहावा स्र' जालांनानै बेखौ आं आंनिफ्रायनो आंनि बेलायैनो आं बुंलांनोसै जे आगोलाव जे ओ जोंना फार्स्टआवनो जोंना आबहावाखौ नासयजाग्रा एबा डिस्ट्रय खालामजा खामलांनांग्रा बुस्थुआनो जाबाय जोङो बे प्लास्टिक प्लास्टिक जों होनब्ला प्लास्टिक जे प्लास्टिकआ जोंखौ जोंनि आबहावाखौ डिसट्रय खालामनानै जे पलिउसन पलिउसन मारिदों जे बे आबहावानाव आबहावाया जोंनि पलिउस माबाखौ पलिउसन पलिउद खालामलांदों आरो ना जोंनि थानाय जानाय उननि थाखाय जोंनिया बे बुहुत दिस्टार्ब दिस्टार्बनि मोनसे खोथा जायो पलिउसना आरो जोंनो आलादायै आलादा बुस्थु होयो जोंनो सानोब्ला जे कलेजनि बो जोंना दोङो गुबुन रोखोमनि जे प्लास्टिक सावोना प्लास्टिक सावनाया मोनसे अजन लेयार होननाय मोनसे खोथा होयो आरोना अजन लेयार होननानै जे जाय अजन लेयारानो जोंखौ साननि हार्मफुल रेडियेसन होननाय गामा रेदिस आट्रा भायलेट रेडियेसनखौ जों नुनो मोनदों आरोना ओ बेखौ मोनसे रोखोमनि आल्ट्रा भायलेसन भायलेट रेडियेसनखौ आरो जोंङो बाखि गोबां समनिखौ नुनो मोनदोंमोन जोंना गोबां रोखोमनि जोंना माबा थाबैयो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो नुनो मोनो जे आबहावायाव जोबोद समायना आबहावानिफ्राय गोबां बुस्थु जों नुनो मोनो आरो जों आलादायैनो आलादा मोनसे माबायाव फैगोन फैनोबा जोंना मोनसे माबा मोनसे बाव दोंखौ जे पपुलेसननि पपुलेसन होनोबा मानसि मानसिनि बांनाय मानसि हिउमेन मानसिफोरनि बांनाय जे जों नुनो मोनगोन जे पपुलेसना उनाव गोबां रोखोमनि जोंना मोनसे मैला मैला बुस्थु जे माबायो जेरै जोङो भारतावनो नायगोन जोङो बहुद गोबां पपुलेसन जादों ओंखायनो जोंना बे थानाय जानायनि फिथोराव जोंहा एसे खम जालांदों जोङो नर्थ इस्टखौ नर्थ इस्टखौ नायनानै नायनायनि अनगा जोङो बाखिसिमनिफ्राय जों गोबां रोखोमनि बिदि डिस्टार्बखौ मोनबोदों आरो उननि समाव जोङो आं सानो जे उननि समाव जोंनि माबाया आरो डिस्टार्ब जाबावनो हानाय बायदि पपुलेसन फैबाय आरो जोंनि थार्दहैनो थार्लिनो फैगोन जोंना मोनसे हायबावगोन आरो दंफां दाननाय दि फरेस्ट्रेसन होननाय बुंनाय मोनसे खोथा हायबावगोन आरोना जोंङो उन्दै उन्दैनिफ्रायनो नुबोनाय बायदि जोङो नुबोदों जे ओ गोबां रोखोमनि दिफरेस्ट सेसन जायो जोंना दंफां दानो एबा दंफांखौ दाननानै माबा मोनसे बिनि दंफां एबा हाग्रा बंग्रा जों मिथिबाय बे हाग्रा बंग्रा बेखौ दाननानै जे उनाव बेयाव मोनसे फेक्टरि बानायगोन जे फेक्टरिनिफ्राय जोङो जेबो मोजां मुलाम्फा मोना जोङो उदै सुफुंनायनि नाथाय जोङो माबा मोनसे पलिउसन होननाय बुस्थु जे मानसिफोरनि थाखाय मोजां नङा बेखौ जोङो मोवो मोनगोन पलिउ सन होनोब्ला आरो बे पलिउसना जोंनि थाखायल' नङा आरो गोबां गोबां मानसिफोर गोबां मानसिफोर होनोब्ला जुन्थुफोरनिसिमबो हामा जुनथु जुनारफोरनिसिंनिफ्रायबो हामा आरो मोनसे माबानिफ्रायबो हामा उम इनभारमेन्टेल एबा आबहावानि सिंफ्रायबो हामा जे आबहावाया गुबुंले जायो जों बारखौ मोजां बार लानो मोना होननानै जों नुनो मोनगोन आरोना जों नुनो मोनो आरो आलादायैनो जों फैबावो जोंहा बे मोनसे खामानि ओ मोनसे खामानि होनोब्ला मोनसेआव फैबावगोन जोंना उम आबहावाखौ गुबुंले जानायनिफ्राय बा साइखेलफ्राय नेक्स नेक्स्ट थ' फैबानो आं मोनथाम बुंबायथ' मोनथामनिया आरो मोनब्रै मोनब्रै बेखौनो बुंनोसै आङो जे आबहावा गुबुंलेखौ बासायनायनि थाखाय जोङो मा मा खालामनो नांगो मा मा खामनो नांगोन होनोब्ला जोंना दोङो बिसिंनि फार्स्टनिफ्रायनो दोङो जोंनिया माबा मा होनोमोन बेफोरखौ आबाद खालामबानो जोंना मोनसे मोनसे रोखोमनि माबा फैगोन मा होनोमोन आबहावा होनोब्ला मोनसे रोखोमनि माबानायखौ जों नुनो मोनगोन ओ जेरै बुङो बुंनो थाङोब्ला जोङो नुनो मोनगोन होनबोला जोङो अन्नाय एबा आबहावानिफ्राय जोङो फिथाइ-सामथाइ मोनो नालाय जों बिखौ बारो बारायनायबा बांनायखौ मोनगोन जों जेब्ला प्लास्टिक हारिखौ बाहायनायखौ खम खामो आरो प्लास्टिक हारि बाहायनायखौ खम खामो आरो ओम प्लास्टिक बाहायनाय ओ दंफां दाननाय आरो आरो गोबां रोखोमनि रेडियेसनफोरखौ जोङो खम खामो बि बेफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन दे बेफोरखौनो जों नुनो मोनगोन गोबां रोखोमनि हाबा मावनाय हारिनाय जों नुनो मोनलाङो होनोब्ला आरो आरो जोंना आलादायैनो फैबावगोन जोङो मोनसे आलादा होनोब्ला ओ जेरै जों उन्दै समनिफ्रायनो नुबोनाय जे आबहावाखौ जेरै खिथाबाव नुबोनाय आबहावाखौ जेरै बास फासायनो नाङो होनोब्ला जोंना आं बुंबोखाबाय दायो बे ओ जेरै मोनसे रोखोमनि माबाखौ मोनो ओ मोनसे रोखोमनि ओम बेफोर रुल्सफोर खौ बाहायनो नांगो जेरै जों दंफां दाननायखौ बासायनो नांगोन जों फेक्टरि बनायनायखौ खम खामनो नांगोन दंफांखौ जोङो मोनसे दानबोला बिनि बिलिइ मोनब्रै एबा मोनबा सिम जों दंफांखौ गायनो नांगो बेयो बेफोर रोखोमनि माबाखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो जों नुनो मोनबोदों औ नोंथाङा खोनादों ओम दायो आं गावनिसिम गावनिसिम फ्राय जे आं मा मा बुंबोदों नोंथाङाथ' बुजिखाबाय जानो जे आबहावानि अनगायै आं बाहाय एसे गोलावैनो बुंबाय दा नोंथांनिसिम आङो जे फैगोन रायलायनायसिम ओ मोनसे लुगैयो जे नोंथाङा आंखौ माबा मोन से आबहावानिफ्राय मा मा जों मोनो बेखौ नोंथाङा एसे बुजायना होलाय
आबहावा होनोब्ला जों बेखौनो मिथियो जे जोंनि सोरगिदिं थानाय मोनफ्रोमबो मुवा अखा, दै, बार, हा गासैखौबो जोङो मानसिजों दाजाबदेरनानै सोरगिदिं थानाय मुवाफोरखौनो जों आबहावा होननानै मिथिनाय जायो दा नोंथाङा सोंनायनि जाहोना सोंनाया ओ माामोनलै? नोंथाङा बुंदों दा ओ जे ओम आबहावानिफ्राय जों मा मा मोनो दा आबहावानिफ्राय जों मा मा मोनो होनोब्ला जोङो बिदिनो ओम गिबियावनो जोङो बार जायखौ जोङो हांलायो अक्सिजेन बेनिफ्राय गोबां ओम ओम मानसियानो हां लानायलाय जोङो मिथिंगायारि हिसाबै जोङो थांना थानायनि मोनसे बेयो जोंनि गुबै राहा हां गैयाबानो जोंहा थांना थानो हाया बे आबहावाया आबहावानिफ्राय मोनसे जोंनि थाखाय गिफ्ट बा जोंनि थाखाय बान्था आरो बिनि अनगायैबो जों आबहावानि सोमोन्दै जों सावरायनानै नायोब्ला अक्सिजेन गेसआ बोरैथो सेभ जायो दंफां लाइफांफोरनि गेजेरजोंसो दा बिफां लाइफांफोरा जेसांनो थागोन बेसां बेसांनो जोंनि आबहावायाबो मोजाङै थागोन आरो जेसांनो जों गुबुंले खालामो बे आबहावायाबो जोंनि थाखाय गोबां खहा लाबोनो हागौ बेखौ जोङो बयबो मिथिगौ दा बेनि अनगायैबो जों नायनानै नायनो नायोब्ला जानाय आ नि बागै जोङो रायलायोब्ला जों गोबां नुनो मोनो जे आबहावाया जोंनो मा खालामो बे थासारिया जोंनो बिफां लाइफांफोरा गोबां फिथाइ सामथाइ होयो आरो बिनिफ्रायनो जोङो गोबां जोंनि थानाय न' लुनाय गासैखौबो जोङो ओ आबहावानिफ्रायनो मोननाय जायो दा नोंथांनिसिम आङो बेखौनो सोंनो सानो जे नोंथाङा आबहावानिफ्राय लानानै मा मा ओ मुलाम्फा मोनो
नोंथाङा बुंफिनलाय जे मा बुंनायमोन
आं बेखौनो सोंदों जे नों नोंथाङा आबहावानिफ्राय दिनैसिम गोबां एक्सपिरियेन्स मोनबोबाय आरो थांनानै थानायजों लोगोसे दायो आं नोंथांनिसिम सोंनो सानो जे आबहावानिफ्राय नोंथाङा मा मा लुुबैयो आरो मा मा खालामनानै जों आबहावानि गुबुंले जानायखौ जों सेभ खालामनो हायो
औ मा मा खालामना होनदो औ आं नोंथांनिसिम सिगाङावनो फोरमायखाबाय जे बे माबा आबहावा होनोब्ला जोङो इनभारमेन्टेल होनना मिथिखाबाय जे बेखौ आं मिथियो जे आरो जों बेखौ सेभ खालामनो होनोब्ला जोङो मेक्सिमाम जोङो मोनब्रै स्टेपखौ लानो नांगोन मोनब्रै स्टेप माने मोन ब्रै खायदाखौ लानो नाङो आरोना जों फार्स्टआवनो फैबाय जों प्लास्टिक प्लास्टिक बाहायनाय प्लास्टिक बाहायनायखौ जोङो खम खालामनांगोन खम खालामनो नांगोन मानो ना नागारबानो नागारनायानो साबसिन जागोन जोंनो बुंनो थाङोब्ला आरो सेकेणडलिहै जोंनिया फैबावगोन माबा सेकेन्डलि जोंना फैबावगोन मा होनोमोन बिखौ फेक्ट्रि बानायनाय फेक्ट्रि बानाय एबा फेक्टरनिफ्राय पलिउसन जानाय बेखौ जोंङो बुंनो थाङोबा फेक्टरिखौ जोंनो नांगौ जायो नाथाय जोंनोया एफा गो एफा गोजोब फेक्टरि जादों जों गावायनि गाव गायखौनो सुफुंनो हाया गाव गायनि नांगौ खिनिखौनो सुफुंनो हाया बिदि ज जादों आरो ओंखायनो जोंनो बे सेकेण्ड जाबायथ' जोंना थार्डलि होफैगोन जोंना पपुलेसन पपुलेसना बांबानो जोंना थाद्रिफोरखौबो बा बिसिनांगौ जायो। एबा जानाय मुवाफोरखौबो बेसिन नांगौ जायो ओंखायनो जोङो पुेस कन्ट्रल खालामबोला जोंनिना मोनसे गोबां माबा जागोन आरो आरो जोंहा आलादायै आलादायै बुंनो थाङोब्ला जोङो थार्डलिहै जोङो दंफां दाननायखौ खम खालामनो नांगोन आरो बे बिसोर मोनब्रै बुस्थुखौ जोङो मइेनलि एक्सेप्ट खालामबानो जोंना ओ इनभाइरमेन्टेला मोनसे मोजां माबाहै मोजां कन्डिसनाव थांगोन आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो द गोसोबा बुंनो हागोन।
नोंथांनि ओ बाथ्राफोरा थिगानो दा आङो बेखौनो बुंनो सानो जे आबहावानि सोमोन्दै जोङो जेसां बाथ्रा रायज्लायबोबाय बेफोरो जानो हागौ जों सानैनियाबो आरजाथाव उम गामि ओनसोलफोराव आबहावानि थासारि आरो नोगोरफोरनि ओनसोलाव आबहावानि थासारिया गोबां सोलाय सोल' माने डिफारेन्ट गोनां बा फारागथि गोनां। जोङो जेसेबां मोजां थासारि जों गामि गामि ओनसोलाव नुनो मोनो बेसेबां थासारिखौ जोङो ओ टाउन सोहोराव नुनो मोना मानो होनोब्ला गारि घरा फेक्टरि बेफोर इन्डास्ट्रिफोरा गोबां नांथाबना थानाय मानसिफोर माबाखौ टाउन सहरनि बे आबहावा खौ गोबां गाज्रि खालामनानै दोनदों बेनिफ्रायनो गुबुन फारसेथिं जों नुनाय नायोब्ला गामि ओनसोलाव जों गोबां मोजां थासारि जों नुनो मोनो। जेरैहाय बिफां लाइफां आरो मोनफ्रोमबो मोजां थासारिफोरखौ जोङो उम नुनो मोनो। दा आं बुंनो सानो जे टाउन सोहोराव जेसेबांखि गद गेदिर बिल्डिं लुवा मानोे जेसेबांखि गिदिर गिदोर मानसि जाया मानो जोङो मालाबाबो टाउन सहराव जों मोजां आबहावाखौ दिनैसिम नुनो मोनाखै मानो होनोब्ला गोबां गुबुन